हेलौ औ खोनादोंना नोंथां औ औ
अ जाखांबायना नोंथां
औ जाखांबाय नोंथां।
अ नोंथां दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंनो फन हरनायनि जाहोना बेनो
औ जागोन दे सावराय जागोन। औ सावराय जा सावराय जागोन नोंथां।
औ औ आबाद होनोब्लाथ' दाथ' दैज्लां बोथोराव जोङो बांसिनै आबादारिफोरा बांसिनै माइ आबादखौनो गायनाय जायो। आ बिनि अनगायैबो अ लेस्रि, भिन्दि, बानलु आबाद बे दैलां बोथ थोर समाव मावनाय जायो आरो नोंथां। ओ जों बुंनो थाङोब्ला बांसिनै ओ माइ आबाद बै आ माइ आबादखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मानि थाखाय जों बांस सिनै मावनांगौ होनोब्ला नोंथाङाबो मिथिखागौ। ओ जोङो जुदि बे बोसोरसेनि जानाय माइ बेखौ जोङो ओ आदारखौ जों बुथुमना लानो थाखाय जों आबादखौ मावनाय जायो बा जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो। बुंनो थाङोब्ला जों बा दैलां बोथोर समाव जों बांसिनै आबादारिफोरा दाथ' गोबां आबाद गायगासिनो दं आबादारिफोरा। बा दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोरफोराव माने माइ गायोब्लाबो दै बांसिन जा जानानै आबादफोरखौ खहा जानायबो नुयो जों मालाबा समाव। बा गोथौ जायगाफोराव बै फोर माने खहा जानाया बांसिनखौ जों नुनो मोनो। बा गोथौ ओनसोल जायगायाव जोङो गोथौ ओनसोल जायगायाव जों माने बिदिनो सोरबा आबादारिफोरा मोजां गोसो होनानै आबाद गायोब्लाबो मालाबा समाव अखानि दै बा अरुणाचल हाजोनिफ्राय फैनाय दै गाहाय थाखो जायगायाव मान ने खहा खालामलाङो। बा जोङो जायगा लायै जाया गा माने बैफोर दैबाना बा अखा हानानै दैबाना जानानै आबादफोरखौ खहा खालामनायखौथ' जों नुखायो बिनि अनगायैबो जों आथिखालाव जों मावो दा दैज्लां बोथोरफोराव मा आ होनो ओ बानलौ आबादजों बानलौ आबादखौ माबायदि गायनांगौ बा माबायदि खालामनांगौ बेफोरखौबो जोङो माखासे गियान लानानै बा जोङो गायनाय जायो। जों जुदि बानलु आबादखौबो जुदि जों मोजां गायनानै जुदि जोङो मोजां आबाद मावनो हायो अब्ला बेनिफ्राय जों गोबां हेफाजाब मोननो हागोन बा जोङो फैसा थाखा मोनगोन बा जोङो बिदिनो बानलु आबादखौ बुरजा बा जोङो गोबां हायाव जों गायनानै दोनोब्ला बेयाय माने सोरबा सुबुंखौबो हेफाजाब होनो हागोन। जेरै जोङो हाजिरा लानानै सोरबा सुबुंफोरखौ बेयाय हाजिरा होनानै माने हेफाजाब होनो हायो। आं माने सानो माने जों आबाद मावनायनि बेलायाव जों गोबां हेफाजाबो मोनो बा जोङो नायनानै माबायदि आबादखौ दैज्लां बोथोराव मावो बा मेसें बोथोराव जों माबायदि आबाद खौ मावो बेफोरफोरखौ जोङो नायनानै जोङो मावनांगोन। बाद जोङो मेसें बोथोराव बांसिनै आलु आबाद, बेसर आबाद बिद दिनो बांसिनै जोङो मेसें बोथोराव मा मा आबादखौ मावनाय जायो होनोब्ला जोङो म टरखौबो मावनाय जायो बिदिनो लाइ गिदिर गिदिर दुन्डिया बेखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। नोंथाङाबो आबादनि बागै एसे फोरमायदो नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां। जोङो जोङो थांना थानो थाखाय जोङो बे जायफोरहा माने साख्रि बाख्रि गैया आ बेफोर माने आदा आबादजोंनो थांना थानो गोनां जायो। आ दा आबाद होनबाथ' गोबां गोबां रोखोमनि आबाद दङ जेरै एसे एसे बयनिफ्राय देरसिन आबादा जाबाय साफत आरोना साफाता माने लाइफ टाइम जेनेबा नों आसि नबबै बोसोर सो नों मोनजागोन ज सापातखौ जुदि गायनानै दोनोबा माने जोङो गोबाव समसिम जोङो मोनजालाङो आरो साहाफाता माने बां बयनिख्रुयखौ देरसिनाव गोलैयो आरो बिदिनो ओ जोङो बायदिसिना दं बानलुफोर बानलुआबो माने ओ बे सय माससोनि आबाद आरो बे बारा गोबाव थाङा खेबसे गाय बाथाय थाब थैयो।
ओम जोङो बानलुबो गायनांगौ बिदिनो जोंनि आबादा माने बानलुल' जानाङा बानलुजों लोगोसे जोंहा साहफातबो थानांगौ साहफातबो आरो ओ बिदिनो जोंना मेसें बोथोराव बायदि सबायबिमा आलु भिन्दि ए सिबिं बायदिफोरखौ जोङो आबाद मावनांगौ आरो जोङो जोङो माने बेफोरखौ माने जोङो बोथोर समाव बोथोर जोङो गोदान गोदान मै गं जोङो न'आवनो गायनानै जानो हायो जोङो बेलेगाव बायलायनो दरखार गैया न'आवनो जा हायो न'आवनो गायदो न'आवनो जादो। जोङो खालामोब्ला माने जोंहा रां रुफाफ्रा गोबां बासायलाङो बिदिनो फैसाफ्रा जोंना एसे खम खरसावनो जोंना न'खर सालायनो हायो आरो जोङो न'आव जानायल' नङा जोङो रां नि थाखायबो जोङो गायनो हायो जोङो बेलेगाव फानहैनोबो हायो आलु बायदि बायदि आलु भिन्दि सबाय बिमा बायदि आबादफोरखौ मावनानै जोङो आरो हाथाय बाजारफ्राव जोङो सेलाय बेलाय जानायखौ नुनो मोनो बेफोर मैगंखौ। जोङो बेफोरखौ गायनानैबो फानहैनो हायो आरो जोंना माइ आबाद दङ दा माइ आबाद गायगासिनो दङ जोङो माइ आबादखौ दायो गोबां गोबां सान्दुंनि थाखाय बारा गायनो हानाय जायाखै अबेबा अबेबा जायगायाव अखानि बेब आंखाल जा दङ आरो अबेबा जायगायाव अखानि अखायानो बांद्राय जाबाय माने बिनि थाखाय माने अबेबा जायगायाव गायनो हादों अबेबा जायगायाव गायनो हायाखै बिदिनो आबादथ' माने दा खरान दिनाव माने गोबां खस्थ' जादों मानसिफ्रा माइ गायनो मादि गायगोन मागोन जानानानै दङ खाथियाव दैनि सोबिदायानो गैया जोबोद बिदिनो माइ गायनो जोबोद खस्थ' मोनदों मानसिफ्रा आरो जायफोरा आं गायदों बिसोरो सान्दुंङआ जोबोद गोसा जोबोद खस्थ' मोननो गोनां जादों दा माइ आबादखौ जों खालामब्लाबो माने जों गोबां खस्थ'नि फिथाइ खस्थ'नि गेजेरजोंसो मोननाय जायो जेरै जोङो गिबियावनो ट्रेक्टरजों एवहोगोन नांगौ एवहोनानै जोङो बे खोथियाफोर फोनाय खोथियाफोर फोनानै जोङो बे खोथियाखौनो जोङो फुनानै आरो गायफिननांगौ गायनानै आरो जोङो बेखौनो आरो हाबावनांगौ आरो दैफोर जों थाल लानांगौ बिदिनो माइ हानाय मानाय गोबां जों खस्थ' खालामनांगौ जायो बेनि उनावसो माइ आबादखौ मोननाय जायो साननो थाङोब्ला माने माइ आबादा जोबोद खस्थ' आरो बेलेग आबादफोरनि माबायाव मादाव आरो बिदिनो जोङो आबाद मावनानै गोबां बिदिनो न'खर खुंनो हायो। जोङो दंफां लाइफां बायदिबो गायनो हायो जोङो जेरै थालिर बिफां थालिर बिफां गायनानैबो जों गोबां रां आरजिनो हायो। जोङो खाजै बिफांखौ फांसे फांनै लगायना लाबो गैया बिदिनो जोङो जौसे था नैजौथा बा इसिबां हायो इसिबां जोङो थालिर बिफांखौ गायनानै नांगौ। थालिर बिफांखौ जों गायोब्ला जों मानो गोबां बिदिनो फिथाइ जोङो फाननो हायो। गारि गंफा एबा ट्राक गंसे गाब जुदि फाननो हायोबा जोङो गोबां रां मोननो हागोन। आरो जों बेजोंनो न'खर संसार खुंनो हागोन आरो जों आबादनि जोङो मावनाय फिथखौ जोङो मोनगोन आरो।
दा जोङो थालिरनि अनगायै जों गोबां रोखोमनि बिदिनो आबाद मावनो हायो जेरै जोङो बायदिसिना बिदिनो गय दंफांफोर गायना दोननो हायो। बेबोथ' मोनसे आबादसो बारिनि आबाद बेबो मोनसेफां लाइफां गायनाय मोनसे बेबो आबाद जोङो बिफां लाइफां गायनानैबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो जोङो उनसिमाव जोङो थामजि बोसोरसिम जोङो नेनो हायोब्ला जों फांसे दंफांखौ मोजां दंफां गायनानै मोजां दंफां गायनानै दोनोबा बा जेरै हमना ला सन्दन दंफां बिदिनो सिगुन साल टिथा साफ बायदि बायदि बिदि दामि दाम गोसा दंफांफोरखौ जोङो गायनानै दोनोबा
बि थामजि बोसोरसोनि उनाव बे गोबां गिदिर जाहैगोन आरो जोङो बेखौ हानानै जोङो फानोबा उनावहाय गोबां रां मोननो हायो। बिदिनो पार केबि पार सेफ्टि जोङो बिराद रां मोननाय जायो बिदिनो। गोबां सेफटि ओंखारनाय जायोना बिफाङा देरबा बिनि थाखाय जों माने बे दंफां लाइफां गायनायाबो जों माने आबाद मावनानै जों माने रां आरजिनो हायो आरो। आरो बिजोंनो न'खर बायदिखौ जों खुंनो हायो। आरो जोङो आबादफोर होनोब्ला जोङो बिदिनो गोबां फिसा फिसा आबादफोरखौ मावनो हागौ जों लाइ लाफा बायदि जों गोजां बोथोराव मोनजानाय जोङो लाफाखौबो जानो जोबोद मोजां लाफा लाइ गोजां बोथोरनि मैगं दा नोंथाङाबो बाव से सम बुंबावनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन नोंगौ नोंथाङा माखासे आबादनि बिथिङाव आंनो खोन्थालांबायबा आङो आंनो मिथिहोबाय नोंगौ जोङो नोंथाङा दानैसो बुंलांदो जेरै जोङो सापात आबाद बे साफात आबाद आबादखौ जुदि जोङो मोजाङै जुदि जोङो गायनानै दोनोब्ला जों जुदि गायनानै लानो हायोब्लाथाय गोबां बोसोर बोसोर गुजि बोसोरालागै बा बाजि बोसोरहालागै जों बे आबादनिफ्राय मोजां सुबिदा मोनगोन बा जोङो सुबुंफोरनो हेफाबा हेफाजाब होनो हागोन जेरै जोङो हाजिरा होनो हागोन बा बेहाय खामानि होनो हागोन बा बिदि बिदिनो जोङो बांसिनै नायनानै जि आबादा मोजां बा जि आबादा जोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जि आबादखौ जों मावनानै जिउआव जोंनि थाखाय थांनानै थानायनि राहाखौ जों आबुङै खालामो खालामनो हागोन माने जोङो माबायदि आबादा जोंनि थाखाय मोजां बै फोरखौ माने जोङो नायनानै आथिखालाव जों गायनांग दाथ' जों दैज्लां बोथोर होनोब्लाथाय बे दैज्लां बोथोराव मेन जानो आबाद आबाद माने माइ आबाद जों माइ आबादखौ गायखायो दैज्लां बोथोराव बयनिख्रुइबो गोनांथि आथिंसिन गोनांसिन आबादा बे दैज्लां बोथोर समाव माइ आबाद आरो बिदिनो जों माइ आबादखौ मावनानै बा बोसोरसेनि जामु बा जोंनि आदार बै आदार नि थाखाय जोंनि थाखाय गोनांथार माइ आबादा मानो होनोब्ला जों आबाद गायाब्ला माइ गायाब्ला जोंनि थाखाय माखासे बायग्राफोराबो गोबाङै माने उसुबिदा जेंनायाव गोलैगोन जुदि जों आबादफोरखौ मावाब्ला जि मावनो हायो बयबो मावनांगौ नांगौ माइ आबादखौ माइ आबाद मावनायनि उनावसो जों माखासे फाननाय जानाय बा आदार बे जोंनि आदारनि थाखाय जोंनि थाखाय गोनां आं सानो नोंथां माने जोङो आबादफोरखौ बयबो सुबुंफोरा मावनांगौ मावनायनि बेलायावसो जों माखासे मोननो हायो बा मुलाम्फाखौ मोननो हायो अ नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ दोनथ' जाासिगोन खोमा ना